ओ खोनादोंना?
औ खोनादों
अ दा मा खालाम गासिनो दंङ?
अ नै आंङो ओरैनो दंथ'यो दायो जिरायलाबायनानै
अ फ्रिबा ओ माइ गायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायजागौमोन नामा?
अ सावरायजागोन दे सावरायजागोन
औ दाथ' दैलां बोथोर नंङा होमबा?
औ माइ गायनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनिया माने बर'फ्रा बिदिनो माइ गायनानै जाग्राखा गोदोनिफ्रायनो
औ औ
ए नोंसिनिथिंजायलाय माबायदि जाना दं माइ गायनायफोरालाय दा
ओ दा बुंनो थांङोबा जोंनि ओनसोलावबो खोब माइ गाय नाया जाफुगासिनो दंङ मानो होनोबा दाथ' जोंङो आबादखौय हाय बोथोर नायनानै गायनांगौ जायो नंङा होमबा‌।
औ औ
औ बिनिखायनो दा खोब माइ गायनाया सोलिगासिनो दंङ जोंखैजाय हाजिराखौनो मोनलाय लायाखै आरो।
औ बेबायदिनो जोंनिथिंजायबो सोलिगासिनो दं कथार दा सिगांनि बायदिबो जालाना गोदोनि समावसो ओ मोसौजों हालौवोमोन ना दानि जुगाव माने ट्रेक्टरफोरजों हालौनानै थाब थाब जायो माइ गायनायफ्राबो हालौनायफ्राबो
औ औ। ओ
अखाफोर हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं जायलाय
ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा अखाया बांद्राय गैयानो। बिराद सान्दुं गोसा दुंदों आरो
उम जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो सोलिगासिनो। औ खोनादों।
अ औ जोंनि ओनसोलावबो दा बिराद सान्दुं गोसा बुंगासिनो जायनि जाहोनाव जोङो माइखौ बांद्राय गायनोनो हायाखै आरो
औ मा माथो माइ गायो नोंसिनि थिंलाय।
ओ जोंनिखाय परिमल ओमफ्राय आरो‌। माइब्रा जोसा बेफोरखौ गायनाय जायो।
औ औ।
आ जोंनि जोंनिखै मासुरि माइखौबो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ।
ओ बिनिफाय जेराव दै ओ बेफोरबायदिनो हा एसे बोरि थायो बा गोथौ ओ माइ गायनो हायि बिदि बाला फबनाय बेफोरावहाय जोङो बावा माइखौ फोनानै दोनो आरो
औ। बेबायदिनो जोंनि साइनाबो एखेआनो होनजायो।
औ।
उम।
जोंनियाबो बेफोरबायदिनो
सिगांनि समफोरबायायदि दानिया नोंसिनिथिंजाय जेनेबा नांगोल जांख्रा बा ओ बेबायदिफोर खालामनाय जागोना जाला?
ओ जोंनियावहाय बेफोरबायदि गोदोनि बायदि बांद्राय बेफोरबायदि ओ ओ जांख्रा बिफोरखौ बानायनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनला मानो होनोबा दा आं जांख्रा होनोबा गोबां रांफोरनि गोनांथि जायो ओ जांख्रा होनबाथ' बयबो जानो लुगैयो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बिनिखायनो एसे जांख्राखौहाय ओ मानसिबा बांद्रायबा जोंहा दाउ ओ बेदरफोरनिफायबो एसे बाय बांसिन बायनांगौ जायो। बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव दाना खोब जांख्राखौ खोब खम नुनो मोनो। नों आरो खायफा न'से ननैयाहाय बानायो मानसि खम खम लानानै गोदोनि नि बायदि ज' ज' बेफोरबायदिनो सावरि बादालि जानायखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो ओ दाथ' जोंनि ओनसोलाव होनो थाङोबा ओजों गामियावनो न'खरसेबा न'खरनैल' बेफोरबायदि हाल जांख्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङा खोनादों ना हेल' नोंथाङा खोनागासिनो ना